औ।
औ खोनादों ना नोंथां।
खोनाबाय।
औ दा नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिननानै मोजां मोनोबाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दानिया जोङो माइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ माइ आबादखौ जों माबोरै मावो होनबा नोंथां। माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खोथिया नांग्रोगौ नङा होमबा? फुलि नांग्रोगौ दा। जों माइ आबादनि फुलिखौ खोथिया होननानै बुङो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ।
औ दाना खोथियाखौ दिहुननो थाखाय जोङो। सिगांनि थांनाय बोसोरनि सिगांनि माइखौ। ओ गोरा माइखौ जोङो दोननानै बेखौहाय जोङो बसता सोनानै बिदिनो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जोङो मा होनो फुख्रियाव सोमनानै दोनो बा दैयाव सोमनानै दोनो। आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
थिलिखौ औ माइ थिलिखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लियाव माइ सोमनायनि एसे सिगां माबा माइ सोमखैनो जोंङो दुब्लि खौ हालेवनानै लाग्रोयो। नङा होनबा नोंथां? बि माइ सोमनानै जेब्ला ओ माइआ एसे गाजा बेरनानै गाजा बेरनाय अबस्थायाव फैयो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लियाव लानानै सारनानै होयो। जेराव जों खोथिया फोगोन बे दुब्लि हालौवनानै लाखानाय जायगायाव जोङो माइ फिथाइखौ लानानै सारहोयो आरो। माइ फिथायखौ लाना सारैनायनि उनाव बिदिनो ओ बिदिनो फन्द्र' दिन बिस दिनसोनि उनाव बे माइआ रज'बहोनानै माने खोथिया फुनो हानाय अबस्थायाव फैयो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
खोथियाखौ फोना फुना लानानै दुब्लियाव माखासे ओ जेसेबांखिनि नांगौ बेखौ जोङो फुनानै जों दुब्लियाव बे खोथियाखौनो गायो आरो ना नोंथां। गायनायनि बिदिनि उनाव जोङो मास मोननै ओ थाम मास ब्रै माससोनि उनाव जोङो बे माइखौ हानो हानाय अबस्थायाव मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां औ
जोंहाथ' जोंनि माइ गायनाय आदब खायदायाथ' जोंना दा बिगियानारि आदबखौ जों बायनो हमबाय नङा होनबा नोंथां? गोदोनि समाव बेबायदि माइ गायोमोन। दानि जुगनि माइ गायनाया खोब गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव माइ दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय जोङो। ओ मोसौजोंसो दुब्लिखौ हालौवनो गोनां जायोमोन।
औ नोंगौ नोंथां।
औ गोदोनि दिनाव नायनो थाङोबा गामि गामि न'खरफोराव जोङो बांसिन एसे मोजां न'खरफोराव जोङो माने गामि न'नि मानसिया मावालासिनो जों बिसिनाव माने दाहोना लानानै मावहोनाय रुवाथि लानानै मावहोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नङा होनबा नोंथां? खौनो मोननो थांला नाथाय गोदोनि समाव जों रुवाथि आरो दाहोनाखौनो लानानै मा होनो माइ आबादखौ मावोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननियाव ओ मा गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय माबायदि रोखोमै माइ आबादखौ मावबोगासिनो दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा बुं -बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो माने माइखौ गायो आरो औ। गोदो- गोदोथ' माने मोसौजों हायोमोन नाथाय दा ओ मोसौ -मोसौजों हालेवनायखौ जों बारा आरो नोंथां मोननिथिं? गोबानो आबाद मावो नामा नोंथां? ओ जेरै खुमब्रा। औ औ नंगौ नोंथां। ओ खोमब्रा ओ ओमफ्राय लाइ- लाफा बेफोरबायदि ओ माने औ
औ मावो नोंथां औ बोथोरनि आबादखौ माखासे ओ आ जाग्रा बोथोरनि आबादफोरखौथ' मावो नोंथां। दासिमबो मावो गोदोनिफ्रायनो माव- मावबोनायखौ जों जों नुबोबाय ओ आथिखालाव आरो दासिमबो मावो। ओ दानि जुगाव नोंथांबा जोङो आबाद फोथाराव गोदोनि बायदि मोसौजों हालवनायखौ जों नुनो थांनलिया नङा होमबा नोंथां? आथिखाल बिगियान मुगायाव जोङो ट्रेक्ट'रजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै। मानो होनबा गोदोनि समाव जोंङो जि बिगा जुदि हा गायनो थाङोब्ला अब्ला जोङो गोबाव सम नाङो गोनां जायोमोन। ओ जि बिघा हा जों हालेवनो थाखायबो जोंङो गोबाव सम नांगौ जायोमोन गोबां दिन नांगौ जायोमोन। नाथाय दानि बिगियान मुगायाव बेफोरो माने ओ खम समनि गेजेरावनो हालेवजायो आरो खम सम -समनि गेजेरावनो जोङो गायनो हायो आरो ओ गोदोनि ओ गोदोनि आबाद मावनाया जोङो नुनो मोनो जे। गोदोनि आबाद मावनाया एसे गोरलै। बै आदबजों मावनाय जायोमोन। गामिनि बयबो सुबुङानो गावजों -गाव हेफाजाब होलायोमोन ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन नङा होमबा नोंथां? दानिया जोङो ओ दानि बेयाव जोङो गामिनि सुबुंखौ जोङो रावखौबो मोनला। गोदो बिदिनो आबाद मावनाय समाव जोङो सावरि होननानै जे बुङोमोन जों सावरि न'खरजों न'खर जों सावरि लेंलायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनों मोनोमोन। नाथाय ओ दानि दिना जों बेबायदि सावरि लिंलायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनलिया। ओ नुनो थाङोब्लाबो जों जोबोद दानि जुगाव औ गोदोनि उम गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय जोबोद फारागखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो आबाद फोथाराव आबाद मावखांनायनि उनाव जेब्ला जोबसै -जोबसै अब्ला बे समाव जोङो खोब रंजा -बाजा जेरै हाल -जांख्रा जानाय माने जोबथा बिदाय माइ आबाद गायनाय जोबथा बिदाइखौ जों हाल - जांख्रा होननानै बुंओ नङा होमबा नोंथां? बे हाल जांख्रायाव जोङो गोबां रंजा -बाजा ज' ज'यै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन औ गोदोनि दिनाव ओइदिनखालि
जेबो रंजानायजों माइखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय दानिया बेबायदि हाल -जांख्रा खोब खम। सै सोरबा- सोरबा न'खराव मोजां जानायखौ जों नुनो मोनलिया।
औ नंगौ।
जोंनियावबो बेबायदि हाल जांफ्रा जानाय ओ बेखौ दासिमबो खालामो नामा नोंथां?
औ खालामो नोंथां।
उ
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला थ' जोंना ओ गोदोनि बायिथ' नंखाला दानि जुगा जोंना गोबां सोलायबोबाय आरो जोंना आबाद मावनाया औ औ मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद जोङो मैगं थाइगं नि आबाद बुङोब्ला बेयाव मोननै रोख जों बाहागो खावनै खालामनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि आं आबाद बोब्ला जोङो मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायो जेनेबा मेसें बोथोराव लाइ
नंगौ नोंथां।
औ लाइ लाफा बेसर सबाय बायदि रोखोमनि जेनेबा जाय जाय मैगङा अखा बोथोराव जाया बे अखा बोथोराव जायो मैगंङा जोङो ना मेसें बोथोराव गायनाय गायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा मेसें बोथोराव जोङो गायनो थाङोबाथ' मेसें बोथोराव हाया गोरा जायो। गोदोनि जुगाव हा गोरानाव माने मोसौजों जुदि हालौवनांगौ जायोबा जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन आलु गायनो थाखाय जों हाखौ हालौवनो गोनां जायो बेसर गायनो थाखाय जों हलोवनो गोनां जायो ओमफ्राय सबाय फोनो थाखाय जों हाखौ हालेवनांगौ जायो नाथाय गोनि गोदोनि समावथ' जों मोसौजों हालेवनो थाखाय गोबां सम लायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों ट्रेक्टरखौ बाहायनानै माने खम समनि गेजेरावनो जों गोबां गुवार गोबां हा जोङो आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो गोदोनि दिनावहाय जोंनि हाया माने ओरैबायाददि हामोन माने जों जे आबादखौ मावो बे आबादानो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनोमोन माने
मोजाङै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानि जुगाव आं आबाद मावोब्लाबो जोङो गोबां बेरा फारफ्रोमथिमबो माने नायनांगौ जायो आबादा माबायदि रो खोम जाबोगासिनो दङ एम्फौफोर जादों नामा? माबाफोर जादों नामा माबाफोर बेमार जादों नामा जों आबादखौबो दानि जुगाव आबाद खालामोब्ला जों आबादखौ जोथोन लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दानि बिगियान मुगायावथ' जोंना गोदोनि हाजों गोदोनि हाजों दानि हाजों मिलायला मानो होनबा गोदोनि दिनाव जों हासारखौनो खालि मोसौनि हासारखौल' बाहायोमोन नाथाय दानि दिनाव मोसौनि हासार बाहायब्ला दि जोंना आबादा ओंखारा बिगियान मुगानि बिगियाननि बा रासायनिक हासारफोरखौ जोंहा बाहायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां बिगायानिक हासारफोर बाहायब्लासो जोङो
औ
नोंथांनि नोंथांमोननि जायगायावबो दासिमबो बेबायदि गोदोनि बायदि बे हासार जेनेबा मोसौनि हासारफोरखौ बाहायनानै आबाद मावो दानि जुगाव बे रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनानै आबाद मावो दाथ' जों नायनो थाङोबा ओ बांसिन रासायारि खासार फोर बाहायनानै मुलिफोर बाहायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो थांसै मानो होनबा हासार आरो मुलि रासायनिक हासार आरो मुलिफोर बाहायबा आबाद जानायखौनो जों नुनो थांलिया नंगौना नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननियावलाय माबायदि रोखोम मावो? जेनेबा नों मेसेंनि बोथोरखौ माबोरै ओ मा-मावो?
औ जोंनिथिं माने मोसौनि आसारखौनो बाहायो। ओरैनो न'आव न'आव जानो थाखाय माने आबादखौ मावोब्लाथाय। बे मोसौनि आसारखौनो होयो।
औ ओरैनोथ' नायनो थाङोबा। आबादा जोंनि आबादारिफोरखौ गोबां हेफाजाब होयो। गोदोनिफ्रायनो गामियाव आबाद मावनानै जेनेबा रांखान्थिया। बे अनसुंथाइ लाबोबाय आबाद मावनानैजोंनो लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौ खौ सोलोंथाइ होनो हानो थाखाय ओ होबोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आबाद मावनायाबो मोनसे न'खर जानायाव माने गोबां बिहोमा होयो। आरो आबादजोंनो मोनसे न'खरखौ सोलिलांनो हायो।
औ नोंगो नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दैज्लांनि मैगंफोरनि बागै एसे फोरमायगोन नामा नोंथां? दैज्लाङाव मा मा मैगं मावनाय जायो?
औ। ओ खुमब्राफोर जेरै माने ओ बेफोरखौ खमब्रा आरो जिखा बेफोरबायदि खौ दैज्लाङाव ओ मावो आबाद मावो।
दैज्लां बोथोराव बांसिन मानलाग्रा बिफांखौ जों नुनो मोनो नङा होमब नोंथां? खुमब्रा, जोगोनारथ बायदिसिना बायदि रोखोमनि माने मानलाग्रा बहल, जिंखा मानलानाय फिखौ ज नुनो मोनो आरो ओ नोंथां ओ जों उनावहाय आरो फिन लोगो मोनफिनगोन नङा होनब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय। उनाव
औ बेसेगोन